खुलुमबाय
अ 'नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो दा ओरै नोसो दंथ'यो
अ 'नोंथांजों आङो माखासे बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां
औ हागोन दे
औ आ बोथोर होनोबा नोंथाङाथ' मिथिखायो
औ
औ जोंहा बोथोरा आ ओरैनो जोंनि बर'फोरनि साननायाव मोनब्रै थायो बेयो जाहैबाय आ बैसाग जेथ आसार सावोन नोंङा हबा नोंथां औ दा जोङो बे बोथोरफोराव जोङो बैसागावहाय बिदिनो बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो ओमफ्राय बेबायदिनो माखासे बैसागु फोरबो ओमफ्राय गावनि गोसोनि गोदान मिजिं आसा बेफोरखौ जोङो बे बैसाग दानावहाय आरो बेबायदिनो गावहा गोसोनि माबा मोनसे खोथा फोरमायनो हागौ सोरनिबा सिगाङाव बेफोरखौबो आरो गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय गावनि समानफोरखौ बेबायदिनो लोगो लाज्लायनाय ओमफ्राय बेबायदिनो आखाइ हमलायनाय बेफोरबायदि माखासे बे बैसाग दानावहाय बेफोरखौ जोंनि बर'फ्रा खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ आर जेथ बोथोरावहाय जोङो मा खालामो बे जेथ बोथोर होननायावहाय जोङो ओरैबायाददि खालामो आरो नोंथां बेयावहाय माखासे माबाया जागायजेनो आरो मानो बुंनो हागौ माने आ एसे मा होननानै बुंनो हागौ बेखौहाय ओ बियो माने मोनसे बुथुमनायनि बोथोर आरो नोंथां औ औ औ औ माने बेखौहाय मोनसे बुथुमनायनि बोथोर होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो आसार होननानै बुङोबोला बेबो ओ माबा बुथुमनायनि बोथोरानो गोग्लैयो नाथाय बेहा एसे आलादा जायो आरो
औं
बिनि आलादाया बेनो माने बे बोथोरावहाय जोङो मा सानो माने साननाय हनायफ्रा एसे उरां फारां जायो आरो नोंथाङा बे आसार बोथोर बोथोरावहाय साननाय हनायफ्रा एसे उरां फारां जायो ओमफ्राय बिदिनो गोसोनि साननायफ्रा थि रोखोमै थाया बेफोरखौ जों मोनदाङो आरो बे बोथोराव
खोनादों ना नोंथाङा औ ओमफ्राय मोनसे बोथोर दङ बेनो जाहैबाय सावोन बोथोर नैबे बोथोर बोथावहाय जोङो आ जोंनि सोलिबोनाय गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय हुदा बायदियै माइ गायनाय ओमफ्राय बेबायदिनो बिसोन फोनाय ओमफ्राय बेबायदिनो आ माखासे दैज्लनि आबादफोरखौ आ गायनाय फोनाय बेफोरो खामानिफ्रा बे आसार बे सावोन बोथोराव जानाय जायो आरो नोंथाङा ओमफ्राय बे बे सावोन बोथोरावहायनो जोङो मा मा जायो गोबां अखा हानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो मा बुङो सावननि अखाफोरजों जोङो गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनो। आरो बे बोथोरावहाय ओरैबायदिबो जायो माने बिनि दुंथाया बाराबो जायो आरो नोंथां जेरै दा जेरै दा सोलिगासिनो दङनो दा जेरै दुंथायनि दुंथायनि माबाफ्रा एखे समान थाबाय थाया नाथाय अब्लाबो बोथोरा दान्दिसेनो जोमैनि महर लालाय ओमफ्राय बिदिनो दुंथायनि महर लालाय बेबायदि लानायखौहाय बे सावोन बोथोरावहाय नुनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
दा बे सावन बोथोरावहाय ओरैबायदि जायो मानसिनि गोसोआ माने बुहुद ओ गावदि आबाद मावनांगौ बेयावहाय नाजाथाबनाय आरो नांथाबनाय बे गोसोनि साननाय आरो बे नैबे आसार बे सावोन बोथोरावहाय मा जायो ओ गोसोनि साननाया खालि आबादनि सायाव मारै मोनसे मावनांगौ ओमफ्राय नांगौ बादि अखा हागोन ना हाया नांगौ बादि दुंथायाइफ्रा माबायदि जागोन। दैबाना जागोन नामा बेफोरबायदि गोबांथार आबादारि जोंनि आइ आफा ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि माखासे साननाय हनायफ्रा बेफोरबायदि आबादनि सायाव बांसिन साननाय। बेखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बे सावोन बोथोरावहाय दा बेबायदिनो बोथोर फोरा ओ गावबा गाव ओ मा होननानै बुङो गावबा गाव रोखोमै गावबा गाव नांगौबायदि माने आलादा आलादा ओ साननाय हनायफ्राबो मानसिनि साननाय हनायफ्राबो बोथोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोम सोमजिजानाय आरो गोसोनि साननायफ्रा आलादा आलादा जानाय बेखौ जों फ्राय नुनो मोनो आरो नोंथाङा दा बोथोर जों लोगोसे मानसिनि साननाय हनायफ्राबो सोलायलांबाय थायो‌। बोथोरा बेबायदिनो बोथोरजों लोगो से जोंनि साननाय हनाय गोसोनि आबेगफ्राबो सोलायफानाय हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा बोथोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनिसिम बेखौनो सावरायबाय दा नोंथाङाबो माबा मोनसे सावरायनांगौ दङ नामा नोंथा?
औ आं नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर' समाजावहाय औवाया औवानि बाहायनाया माबायदि जायगा मोनदों बे खौहाय आङो एसे सावरायनो सान्दों आरो
औ औ औ नोंथां औ
औवा होनो औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो औवाया जाहैबाय मोनसे हाग्रा लाइफां हारि आरो बुहुमनि बेयो मोनसे देरसिन हाग्रा लाइफां हारि होननानै जों जोङो मिथिनो मोनो औवाखौहाय दा बे औवाया हाय जोंनि बर' समाजाव जोबोद गोनांथार जायगा मोनदों आरो गुवारैनो जोंहा जायगा मोनदों औवायाहाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाखौ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय माखासे मुवा बेसाद फोर जेरै जोंनो नांगौ जानाय बेफोर बेसादफोरखौहाय बानायनो थाखाय जोङो औवाखौ नांबायानो थागौ आरो ओ बेनिखायनो औवायाहाय जोंनि बर' समाजाव जोबोद गुवारैहाय जायगा लानानै दङ। आथिखालावबो लाबाय थादों गोदोनिफ्रायनो लाबोगासिनो औवाखौ खौहाय जोंनि ओ बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गावसोरनि जिउ खुंनायनि राहा महरैबो जोङो बाहायबोनाय जादों आरो आथिखालावबो जोंहा औवा बागान गायनानै बिदिनो गोबां गुवार गुवार औवा बागान गायनानैहाय बेफोरजोंनो जोङो जिउ खुंनायनि राहा लागासिनो दं आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो औवानि गेजेरजोंनो औवाफोरखौहाय फाननानै फिसाफोरखौ फोरोंनाय बेफोरबायदिखौहाय जोङो नुनो मोनगासिनो। आरो आथिखालावबो दा बे औवाखौहाय जोंनो नांगौ मा मानो नांगौ होनबा जोङो गिबियावनो जोंहा थानो थाखाय थाखाय न' नांगौनाा न' न' बानायनो थाखायबोथ' थ' जोंनो औवा नङाब्ला जाया जोंनो औवाखौ नांथारगौ दानि जोंहा बिगियानारि मुगायावबो जोंनो औवा नङाब्ला जोङो न'खौ लुनो हाया हाजार खि जोङो मेचन बायदिसिना बाहाया मानो जोंनो औवा खौ जेब्लायबो नांथारगौ आरो बिल्डिं लुनायफ्रावबो जोङो औवाजोंसो ओ बेबायदि लाखिनानै जोङो प्लास्टारफोरखौ लुनाय जायो। बेफोरबायदि आरो आरो गोदो गोदायनि जेरै गोदो गोदायनि जोंनि बर' हारियाहाय माबायदि न' लुयोमोन थुरिनि न' बायदिनि न' लुबाब जोंनो औवा फोरखौहाय इन्जुर दुमनायाव जोंनो नांखागौ आरो गोदोनिफ्रायनो ओ बिनि अनगायै जोंहा ओ ओंखाम संनाय ओंख्रि ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जोंनो औवाखौहाय मा खालामो जोङो ओंखामखौ एरखांनो थाखाय जोंहा खादौ बाहायोना बे खादौखौबो जोङो ओ औवानिनो बानायनानै लायो आरो बेनि अनगायै जोंहा ओ ओंख्रियावहाय ओंख्रि दालि ओंख्रिफोर जेन'बा ओ आलु ओंख्रिफोरखौ सानो जहल बानायनो थाखाय जोङो ओ दालि खाथा बानायोना जेन' सागं बानायो बे सागंखौबो जोङो औवानिनो दाननानै लायो आरो।
औ।
बिनि अनगायैबो जोङो खोस्लिफोर बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो गोदोनि दिनावहाय औवानि बानायनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनोमोन ओ नाथाय आथि खालाव बेफोरखौ बे औवानि खोस्लि बेबायदिखौहाय जोङो बारा नुनो मोनला आरो थेवब्लाबो जों ङो सागं आरो खादौ बेफोरखौहाय जोङो औवानि बानायनायखौ आथिखालावबो जोङो बाहायो। बेनि अनगायै जोंहा माइरं जावनो था थाखाय जोङो संग्राय सानद्रि नांगौ जायो बे संग्राय सानद्रिखौबो जोङो औवानिनो बानायनानै लायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा बेखौहाय औवानि औवाजोंनो हेबनानै लाखायो जोङो गोदोनिफ्रायनो रोंखायो औवा जों हेबनानै संग्राय सान्द्रिफोरखौ माबोरै हेबो बेखौहाय आरो माइरंफोरखौ दोननो थाखाय जोङो माइफोर दोननो थाखाय जोंहा दुलि बाहायनाय जायो। दुलि खाद दा खादा बायदिसिना बाहायनाय जायो बेफोरावबो जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो। औवाजोंनो जोङो दुलिखौ हेबनानै गोबोरखि आरो हा हा होनानै लिरनानै बेवहाय जोङो आरामनो माइखौहाय दोननाय जायो आरो। ओ बिनि अनगायै जोंहा नाहा मैहा थांनाय बेफोरबाय दियावबो जोङो मैहुर खालामनाय बायदियावबो जोङो औवाखौ गोबांथाराव खामानियावनो बाहायो आरो जेरै ना गुरनायहाय जेखाय खबाय बाहायो ओ ना सानो थाखाय जोंनो से न बाहायो ख'खा बायदिसिना बाहायो जोङो बेफोरावबो औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ जेखायखौ बानायनो थाखायबो औवाजोंनो हेबो। खबबायखौबो औवाजोंनो हेबो सेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बे फोरबायदि जोंहा मैहुर खालामनायावबो गोबां औवानिनो ओ मुवा बेसादखौ जोङो नांगौ जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा आबाद मावनाय आबाद मावनायावबोथ' जोङो ओ औवानि मुवा बेसादखौ जोंहा गो बांखौनो नांगौ जायो जेरैहाय जोंहा जुंगाल बा जुंगाल ओ आरो मै ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा हुखेन बाहायो मा माइफोर आबाद मावनायफोरावहाय बेफोर बेफोरनि था थाखायबो जोङो औवाखौनो बानायनानै लायो आरो बा औवाजोंनो बानाय नैलानायखौ नुयो ओ दा बेबायदिनो जोंहा गोबां खामानियावहाय औवाखौहाय बाहायनाय नुनो मोनो बर' समाजावहाय ओ जोङो औवायाहाय बर' समाजाव बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद गुवार गोथौयैहाय जोंना जायगा मोनबोदों आरो। ओ जेरै जोंहा दालांफोर बानायब्रबनायावबो जोङो जेनेबा बबेबा जायगायावहाय दालाङाहाय बायबाय जोंहा दैया बोहैगासिनो बेयो बे समाव जोंङो दालांखौ बानायब्रबनो थाखाय बेबो जोंनो औवाखौनो नांगौ जायो जोंङो खाथि खालायाव मोननाय औवाफोरजोंनो जोंङो गामिनि ज' जानानैहाय जोंङो बेजोंनो दालांफोरखौ बानायनानै थाबायब्रबनो थाखाय जोंङो बेखौनो बाहायनाय जायो आरो। आरो बबेबा जायगायावहाय जुदि दैफोराहाय बान्दोफोरा बायदों बेफोर जायगायावबो जोंङो बान्दोफोर थेनो थाखाय जोंङो औवाखौनो बाहायनाय खौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेरै बेराफोर दुमनाय जोंङो मैगं थाइगं गायनाय गायनायावहाय जोंङो मैगंफोरखौहाय जोंङो मोसौफोरनि मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय जोंहा रैखा खालामनांगौ जायोना बेफोर बे फोरनि थाखायबो जोंङो औवाखौहाय बेराबायदि दुमथेनानै जोंङो मोसौ मोसा बिदिफोरनिफ्राय जोंङो रैखा खालामनो हायो आरो बेफोरावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो बुंनो थाङोब्ला जोंनो जोंनि जिउआवहाय जोंङो औवा नङाब्ला जोंहा ओ संसारावहाय जोंहा जिउ खुंनांगौआ जोबोद गोब्राब होननानै जोंङो साननानै लानो हायो आरो। बिनिखायनो जोंनो औवाखौहाय नांथारगौ औवाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां फोथार होननानै आङो सानो जोंनि बर' समाजावबो बेबायदिनो औवायाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो जोबोद गोनांथारै जोंहा बाहागो लाबोदों औवायाहाय जोंनि समाजावहाय गोनांथार मोनसे गुदि मुवा बायदि आरो बियो
औ नोथां औ
दा आंनि बुंनांगौआथ' एसेनोसै जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिबा दोनथ'नोसै नामा
औ खुलुमबाय नोंथां दे औ औ खुलुमबाय औ